हेल' औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों खोनादों
औ
दा फनहरनायनि खार'ना जों मोनसे आयदा सायख'नानै सावरायसै नङा हबा
औ औ जागोनफ्राय सावरायजागोन
औ आ बर'फोरनि बारि बागान खालामनाय बेनि सायावनो सावरायजागोन नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां औ सावरायजायो
औ
औ हा नोंथाङानो एसे सावरायग्रोना होदो नामामा बेनि सायाव
बारि बागान खालामनायनिखौ ना
औ नोंथां
औ औ बिदिब्ला आं जा मिथियो बेखौ सावरायनायसै ना मा होनो नोंथां
औ जायो नोंथां दे
औ एसे एसे गेजेराव नोंथाङाबो जरायदेरना होलांबाय थाबानो जाबाय आरो
जागोन दे नोंथाङाव
द दा जोङो बारि बागान खालामनाय बेखौ सावरायनो थांनायनि सिगाङावनो जोङो जेन'बा न'खर खुंनाय बेखौबो एसे एसे लाफादेरबाय थानांगोन मानो होननानै बुंबा जोंहाथ' न'खर गंसेयावसो सोरोबा गामियावसो बारि बागान खालामनायनि खोथाया फैयो नालाय
औ
दा बर'नि न'खराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे बारि बागान खालामनाय बेखौ नोजोर होयोबाथ' जोंहा मोनसे आलादा जायगाबा मोनसे आलादा रोखोमनि माने नेमखान्थि खथिफोरनि गेजेरजों बारि बागान खालामबोनाय बेखौथ' जों नुनो मोनबोखादों आरो आथिखालावबोथ' बेबायादिनो फ्रायै रोखोमसेयैनो सोलिनायखौ जों आथिखालावबो नुनो मोननाय जायो आरो
नंगौ नांगौ
जिहेथु न'नि सोरगिदिं बारि बागान खालामनायखौ नोजोर होयोबा गिबियावनो गंसे न' गायसनखांनायनि उनावहाय बेनि सोनाब फारसेथिङै जेरै जोंहा औवा गायनानै लायो जिहेथु औवा गायनायनि गुबै जाहोनानो जादों माने बांसिनै बारहुंखा बा बारआ फ्रायै सोनाब फारसेथिंनिफ्राय सानजा फारसेथिं बारबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा बे हिसाबै जाहाथे बै बारा खरायाइ बारबोनाय बारा न'आवहाय जेबो रोखोमनि खहा खालामनो हाया बेखौ नोजोर खालामनानै औवा गायनानै जाहाथे बारखौ होबथायो बेनि थाखाय औवा बिफांफोरखौहाय सोनाब फारसेङै गायो आरो बेबायदिनो जोंहा न'नि सा फारसेथिंजाय जेरै गय बिफां गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो आथिखालावबो बेबायदिनो गायनायखौ जों नुयो आरो बेबायदिनो गय बिफाङाव फाथैबो गायफानानै होनायखौ नुनो मोनो मानो होननानै बुङोबा बेजों जोंहा गय गायनायनि गेजेरजोंथ' गयखौ फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो रांनि गेजेरजों न'खर सामलायनो हायो आरो बे गय बिफाङावनो बेजों लोगोसे आरोबाव फाथै होजाबनानै होफायोबाबा गाय थफायोबा बेखौ फाननानैबो जों रां आरजिनो हायो
नंगौ औ
आरोबाव गय बागाननि सिङावहाय जिहेथु जोंहा गयखौहाय द' फुट बा स्नि फुट गोजान गोजान गोजानै गायनाय जायो बेबायदि गायनायावहाय गेजेर गेजेर जोंहा गोबां लांदांहा थालाङो गोजान गोजान जानायलाय दा ओंखायनो बेनि गेजेर गेजेर गोबाङानो बिनि सिङावहाय अ माब्लाबा लेबु बिफां नङाबा खायफाया आनारज बिफां आरो नङाबा खायफाया गेजेर गेजेराव थालिरनि बिफांबो गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेथ' बेफोरखौ गायोब्ला माने बेनि गेजेरजों जोंहा फिथाइ सामथायाइखौ न'खराव जानायजों लोगोसे बेफोरखौ फाननानै आरोबाव न'खरनि रांखान्थिखौ जौगाहोनो हायो आरो दा बेबायदि आरोबाव बेबायदिनो जोंहा न'नि खोला फारसेथिंजायथ' जों मोनथिखायो बांसिनै आबादारि बर'फ्रा न'खराव मोसौ मोसौ मैसो दाउ अमा बोरमा बेफोरबायदिखौ फिसिनानै जोङो न'खरखौ सुंथायो दा बे हिसाबै बांसिन मोसौनि गलि बा गुबुन गुबुन जिब जिबिफोरनि अमाफोरनि गग्रा बे बेफोरबायदिखौहाय बांसिनै खोला साइदजों न'नि खोला फारसेथिंजाय बानायनाया दिनैबो दङ आरो जोंनि गेजेराव
नंगौ
आरो खायफाया जिहेथु जायना माने बारि बागान बा बिथाया गुवार बिसोरो न'आवनो फिसिनानै जानो थाखाय ना बेफोरखौ फिसिनो थाखाय माने सानजा फारसेथिंजाय फुख्रि जावनाय बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो
नंगौ नंगौ
फारफ्रोमबो बिथिंजायखौ थि खालामनानै बर'फोरा बारि बागान बेफोरखौहाय खालामबोदों बेजों लोगोसेनो मैगं थाइगं गायनाय बेफोरथ' जोंहा थाखाबायानो न'आव जानो थाखायथ'ना नांखाथारगौ नालाय मैगं थाइगंखौ आरो फान फाननायनि थाखायबो गोबां गायनायखौ नुनो मोननाय जास आरो बेबायदिनो आरोबाव जोंहाथ' बारि बागान खालामनायाव जिहेथु बिफां लाइफां गायनाय बेफोरो सोरगिदिं न'नि सोरगिदिं बिफां लाइफां बिफां गायोब्ला जोंहा ओरै आबहावानिबो मोजां जाबाय फारसेथिं आबहावाखौबो जों गोग्गोयै लाखिनांगोन नालाय जिहेथु बिफां लाइफांखौथ' जोंनो नांखागौ आरो जिहेथु माखासे औवा बिफां बेफोरनि गेजेरजों जोङो आबाद फोथाराव बा न'नि सोरगिदिं बेरा दुमनाय बेफोरावहाय बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो न' लुनाय मानाय बेफोरावथ' थाखाबाय आरो जिहेतु धोरोमारि जोंनि माखासे जेन'बा बाथौ दुमनायनिफ्राय जागायनानै माखासे हाबाफारिफोराव जोंङो औवाखौ नांजोबखागौ
नंगौ
औ दा जों बारि बागान खालामनायनि गेजेरजों माने गोबां माने जोंनो न'आव गोनां जानाय मुवा बेसाद बेखौ जों गावनो गाव माने बेनिफ्राय बारि बागाननिफ्राय मोनो आरो बेजों लोगोसेनो बेफोरखौ फाननानै जोङो न'खरनि रांखान्थिखौबो फोजौखांनो हायो आरो नोंथां दा बेबायदिनो नोंथांखौबो सरजाब देरबावनानै एसे बुङोब्ला मोजां जागोन सानदों औ नोंथां
औ नोंथां बारि बागान होनोबाथ' जोंनि न'खरफोराव मान जोङो बांसिन न'खरावनो माने बयनिबो न'खरावनो होनजायो आरो जोङो बारि बागानफोरखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो थालिर बिफांनि बागान खालामो गय बिफांनि बागान खालामो ओमफ्राय बि बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगंनिबो जोङो बागान एबा जोङो बेबायदि बागानखौनो होननांगोन आरो मैगं थाइगंखौबो जोङो बेबायदिनो खालामनानै जोङो बायदिसिना माने लगाय गथाइ मैगंफोरखौ जों गायो फोरोयो आरो जोङो बेबायदिनो जोङो माने बैफोर ओ बारि बागान खालामनायनि गेजेरजों जोङो माखासे समाव रांखान्थियारि मदद मोनबोदों बा जों रांखान्थि खामायनायाव ओ माने जाफुंसार जानो हादों आरो बेबायदि बागान खालामनायनि गेजेरजों जोंहा थोंजों बेबाय दि ओ माखासेफोरा थोंजों ओ गिदिर बा गोजानाव बा बारि बागान गैयाब्लाबो जोंनि बे थानाय बिथायावनो जोङो ओ दखरसे द खरसे जायगाफोराव जोङो गय गायो फारसेथिं जों गय गायो फ्राय जोङो एसे दाबसे दखरसे जोङो थालिर बिफां गायो
ओमफ्राय जोंनियावथ' आरो बे ओ सोनाब सोनाब हाजों जोंनाव बयनावबो जोङो गय माबा ओ औवा बा औवा बागानखौ जोङो नुखायो औ मानोना जोङो औवायाबो जोंनि थाखाय माने गोबां गोनांथार जोङो औवाखौ गार जोङो ओ संसार जानो हाया एबा जोङो थानो हाया होननाय बायदि मोनसे खोथा जोङो जेरै औवाखौबो जोंङो जोनोमनिफ्राय ला नानै जोङो थैजासिम बेखौ बाहायनांगौ जायो ओमफाय जोंनि बांसिन न'खरफोरानो औवाफोरजों जोङो न' लुयो ओ बेरा इन्जुर बानायो बेनि थाखायनो जोङो औवाखौ जोङो सोनाब साइडजों गायो आरो बेखौ गायनायै दैै नोंथाङा बुंबाय जेरै बेखौ गायनायनि जाहोना जाहैबाय सोनाबथिं गायनायनि जाहोना जाहै मानोना जोङो ओ समाव गोबां बारहुंखा गोब्राब फैयो बैफोर बारहुंखाखौ होबथानो थाखायनो जोङो औवाखौ सोनाबजों गायो बियो थारैनो नंगौ जोंनाव मोनसे गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोर आदब खान्थिफोरा जोंनियाव जोंनि सुबुंफोरनियाव बेयोफोरो दङ जोङो मा बबे साइडजों जोङो मा बागान खालामनांगौ लोगोसे जोङो माबायदि हायाव मा मा आबाद एबा मा बिफांफोरखौ जोङो गायनांगौ बेफोरखौ जोङो नायनानैनो सिनायनो हानाय गियानफोरा दङ आरो जोंनि सुबुंफोरनियाव थिग बेबायदिनो जोङो थालिर बिफांखौ ओ गायनानै जोङो ओ गोबां समाव फिथाइ थाइ होनानै बै फिथाइफोरखौ जोङो फाननानै ओ रां मोनो लोगोसे जों न'खरफोरावबो ओ बायदि रोखोमै जोङो जायो जोङो थालिर बिफांखौ जोङो गोथाङै जानायनि अनगायैबो जोङो बे खौ जोङो जेरै फिथा बा जौबो बानायनानै जोङो लोंनायखौ नुनो मोनो थालिर फिथाइनिफ्राय बेबायदि खालामनानै जों जायो लोङो ओ ओमफ्राय जोङो गय बिफाङाबो जोंनि थाखाय गोनांथार गय फिथाइखौ जोंनो जोंनि समाजाव बा नांथारगौ जि खि जाया हाबा हुखा जा बा मानिबा थाखाय जोङो सोरखौबा ओ हांख्रायनो थाखाय जोङो ओ माबा मोनसे बा लेखा बिलाइ जों बेफोरबायदिखौ जों बाहाया जोङो गय फाथैनि गेजेरजोंनो जोङो मान होयो बा जोङो हांख्रायो बेफोरबायदि खामानियावबो जों जोंनो गया माने गोनांथार बेनिखायनो जोङो ओ गिदिर गि दिर बागान बारि बागान गैयाब्लाबो जोङो न' बिथानि आ दखरसि जाय बेयावनो जोङो गय बिफांफोरखौ गायनानै लायो बेबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि बागान खालामनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां औ ओमफ्राय आरो जोङो बिदि बागान होनोब्ला मैगं थाइगं मैगं थाइगंनि बागानखौबो जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो दैज्लां बोथोरफोराव दखरसे जायगायावनो जोङो गोबां रोखोमनि जोङो मैगं थाइगं गायो आरो फोयो फोनानै लायो जेरै मैथा ओ सबायबिमा भिन्दि आ बेफोरबायदिनो खांख्रिंखला बेफोरबायदि माने गोबां रोखोमनि मैगंफोरखौ जोङो ओ गायनानै बागान खालामनानै लायो बेबायदिनो जोङो माने गोबां रोखोमनि बागानखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि न'खरफोरावहाय ओ बिदिब्ला नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नङा नोंथां
औ जागोन जागोन नोंथां दे